नोथां।
खोनादोंना? औ मा खालामदों नोंथांआ?
आङो दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
आङो नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो होननासो हरदोंमोन सावरायजागोन ना नों नोंथां।
औ सावनाय जागोन नोंथां।
जोंनि दैबाना ओ दै बानानि बागै एसे सावरा फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ जागोन दे नोंथां दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोंना नै दा दैज्लां बोथोर नालाय माने गोबां दैबाना जानायखौ माने जों नुनो मोनो आर रो माने दैबाना होननानै बुङोब्ला जोंना दैलां बो थोरावहाय बांसि सिन जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जेरै ओ गोथौ गोथौ जायगा फोराव जेरै न' बां लोमनानै आरो बिदिनो दैबाना होनोब्ला माने गोबां खहा माने फारसेथिं ओ मुलाम्फा फाबो जायो आरो फारसेथिं खहाज जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला खहानि बागै बुंनो थाङोब्ला माने जेरै दैबाना ओ जायोब्ला जोंना हा खुरखायो बिदिनो गोथौ गोथौ लङा खालामना गारलाङो बिदिनो आरो
मोसौ बोरमाफोरखौ बुखारनानै लाङो आरो बिदिनो सुबुं माहारिनि
थानो जायगा गैयि जायो न' बां लोमजोबो। गोदाव सोराव हालाय हाखैसा खालामो माने दै बानायाहाय बुस्रम बुस्रा खालामनानै सुबुं माहारिखो माने गोबां गोदाव सोराव खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला दैबाना माने दैज्लां बोथोराव माने दैखौबो नांगो जायो जेरै जोंहा माइ आबाद माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा दैनि जोबोद गोनांथि जायो आरोना उम बिदिनो ओ
औ
माइ आबाद मावनायाव जोंना खेथि खालामनायाव ओ दैज्लां बोथोराव बांसिन जायो मान ने दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा ओ अखानि बिबांआबो बाङो लोगोसे दै बानायाबो बाङो ओ बिथिं लोगोसे जोंहा आबाद मावनायनिबो आथ थुर जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय ओ
बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' दै बानाया जोंना ओरै बिसिना जायो जेन रावखौबो सिनाया जे दै बानाया रावखौबो अननाय अननाय होननाय गैया। माने बियो रावखौबो सिनाया बुखार गावनि गोसो बायदि जेथि बोहैैनो गोसो बिथिंनो बोहैलाङो ओ बोहैलांनानै बिदिनो ओ न' बां बाबो बा सुबुं माहारिखोबाबो सुबुंखोबाबो बियो माने बुस्रिं बुस्ला खालामनानै नै ओ लानानै थांफायो गावजों लोगोसे उम बेनिखायनो सुबुं माहारि फोरा ओ दै बाना जायोब्ला ओ गोबां माने ओ दुखुबो जायो आरो बिदिनो खहाबो जालाङो सुबुं माहारिनि थाखाय आरो जोंनि सुबुं माहारियाथ' ओ दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बेखौथ' न'खर गंसेयाव लाखायोआनो
औ
बिदिनो दैबाना जायोब्ला जोंहा ओ दाउ, अमा, मोसौ बेफोरखौबो माने बुखारनानै लांफायो आरो बेयावनो जोंना गोबां खहा जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला दै बानाया जोंना गोथौ ओनसोलफोराव गोथौ जायगाफोराव माने गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो। बोरि जायगाफोराव बा बोरि ओनसोलफोराव जोंना दैबानानि बिबाङा खम। ओ दै बानाया जेराव ओ गोथौ बेहाय बांसिन जानानै माने ओ खुरखानानै माने हा खुरखानानै गोथौ गोथौ लङा खालामनानै गा- लाङो। बिदिनो माइ आबाद मावोब्लाबो बा खेथि खालामोब्लाबो गोथौ जायगा- फोरना माने बुखारनानै लांफा जायो आरो, बेवहायनो जोंहा गोबां खहा जायो आरो माने दैबानाजोंहाय गोबां बुखार-बुसि खालामजानानै गोबां खहा जायो। आरो लोगोसे बिथिं मुलाम्फा जानायथिं माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा माइ खेथि खालामनाया मेन। दैज्लां बोथोरावहाय जोंना माइ खेथि खालामनो थाखाय उम गिबियावनो जोंहा माइज्लि माइग्लि नांगो, बे माइग्लिखौहाय जोङो ओ थिनानैबो दोननो हायो बा बाजारनिफ्रायबो बा गलानिफ्रायबो जोंहा बायनानै लाबोनो हायो।
औ
थिनानै दोनखानाय बे माइग्लिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनो हरसे सोमनानै दोनो। बिनि फाथोनि बस्थायाव-बस्थायाव होनानैहाय दैयाव हरसे सोमनानै दोननाय जायो। ओ बिनिफ्राय जोंहा दैखांनानैहाय दैखौ सर' होनानै जेरावहाय नोङो ओ बे बे बिधानखौ माने फोगोन बा खोथिया फोगोन बे जायगायाव- हाय लांनानै हेवनानै बेखौ गारना होनाय जायो। ओ मास मोनसेसोनि उनावहाय बेखौ माने जों फुफिनानै जेरावहाय जोङो माइ गायगोन बे जायगायाव माने बेखौ फुनानै मुथा मुथा खानानै लाना थांङो। बे हा मोनजा मोननायाव लासै जोङो बे खोथिखौ एसे मोनहोनो थाखाय ओ फुख्रि बा दैमाफोराव जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो नोंथां हरसे बा अबावबा हरनैबाबो थायो आरो नोंथां बे दैयाव दोनो - ब्ला। बिदिनो जोङो बिनि उनावहाय ओ‌ माइखौ गायनाय जायो। गायनाय गायनानै गाय- नायनि उनावहाय जोङो एम्फौ सुयोब्ला बा एम्फौ जायोब्ला जोङो बेवहाय हासार एबा मुलि होनानै जोङो ओ खेथिखौ बा आबाद- खौ मोजाङै लाखियो आरो नोंथां। बेखौ जों फ्रायानो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बे समावनो दैज्लां बोथोराव बे आबाद मावनाय समावनो जुदि दै बानाया बुखार-बुसि फैयोब्ला जोंना बे खेति खालामनायाबो माने बुखारनानै लांफा जायो आरो बेयावनो जोङो बुखारनानै लांफा जायोब्ला खस्थ' खालाम- नाया ओरैनो दैयाव थांगारो बा गोबां खहा जायो आरो जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय। नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो दैबानानि बागै।
दै बाना बुङोब्लाथ' दा नोंथाङा ओ जि बाथ्रा बुंबाय बे- बोथ' गासैबो नंगौआनो सैथो गोजा। ओ दै बाना बुङोब्लाथ' दा जोंनि सुबुं माहारि बिनि थाखाय जोबोद खहा जायो। दा दैबानाया दैया जोबोद गोबां फैबोलाथाय ओ खायसे खायसे दैमाफोरा जोबोर खुरख्लायो दैयाव। बिदिनो सोरनिबा बारि बा- गान बिदिनो सोरनिबा न' बिदिनो न'फोरखौ लांनानै गोबां आनि थानि खालामो। न'नि सुबुंफोरखौ मायाव थागोन मायाव जागोन बिदिनो बिसोर जोबोद खस्थ' मोननांगौ जायो। बेनिखायनो गोबां गोबां दुखु खु मोननो गोनां बाथ्रा दैबाना जायोब्ला बिदिनो जों सुबुं माहारिया
उम
गोबाङानो खस्थ' मोननांगौ जायो दैबाना जाब्ला बिदिनो औ बिदिनो सोरनिबा मैगं खेथि खालामनाय बिदिनो जेनेबा न' बिदिनो सोरनिबा हा हुफोरखौ बिदिनो गोबां खहा खालामना गालां ङो सुबुं सुबुं माहारिखौ गोबाङानो दुखु खु होनाय बायसा जायो बे दै बानाया बिदिनो जोङो दा बुंनो थाङोब्ला। दैलां दैज्लां बोथोर थोरा जोबोद ओ दुखुनांथावनाबो जायो दैया गिदिर जाब्लाथाय बेनिफ्राय जोंनि थाखाय मोजांबो बे दैज्लां बोथोरा जों जोंनि आदारनि थाखाय जोङो ओ जों माइखौथ' जोंनो गायथारनांगौ जायोना अखा गैयाब्ला जोंनो दै गैयाबा जों माइखौ गायनो हाया नालाय बेनिखायनो जोंनो दैज्लां बोथोरखौबो नांगौ ओ मेसें बोथोरखौबो नांगौ। थेवबो जोंनो औ मेसें बोथोरा साबसिन होननानै जों सानो दैबाना बुङोब्ला गोबां खस्थ' मोनो जेरै गोरिबफोरा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो दा बायदियाव अखा अखा हाबाय थाब्लाबो गोरिबफोरनि थाखाय माइरं गैया। बिदिनो फैसा गैया मायबा बायना बायना जानो थाखाय ओ बिदिनो गोबां खस्थ' जायो दुखु सु सहायनांगौ जायो बिदिनो रां रुफा गैया आरो दै जाबाथाय ओ ला दानियाथ' कारेन्ट कारेन्ट दङ नालाय गोदोनि दिनाव कारेन्ट गैयामोन दानि जुगाव कारेन्ट दोङो ओ मोनसे जुदि कारेन्ट गैयाब्ला ओ बिदिनो जों फरायनाय जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव गोबां खस्थ' मोननांगौ गौ जायो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' ओ जोङो साथि जों नङाबा बिजों लेम्पफोरजों बिदिनो अर सुनानै जों ओंखाम मैगं संनो गोनां जायो आरो गोरिब रां गोबां दा अखा हाबाय थाब्ला ओ खायसे खायसेनियाव बन गैया जायो। बिदिनो खायसेनियाव माइरं गैया जायो खायसेनियाव फैसा गैया जायो गोरिब मानसि मानसिफोरा गोबाङानो दुखु गोनां जायो। बिदिनो ओ धोनिफोरखौथ' बुंनो नाङा बिसोरनियाबो एसे एनै खस्थ' जायो बबावबा दै ओ दै ओ दैमा सेराव थ थायोब्ला न'फोरा दा खरखा खरखानो न'नि सेराव दैमाया फैयोब्ला गोबां दुखु खस्थ' मोननांगौ जायो न'फोरा बुखारनांब्ला बिदिनो खस्थ' मोननांगौ जायो आरो सुबुं माहारिया गोबां फरायनाय जानाय लोंनाय गोबां खस्थ' आरो बिदिनो लामा लामाफोराथ' दाबो खायसे खायसेनिया गाज्रियैनो दङ बिदिनो अखा हाबा दै हाबा हब्ला ओ अखा हाब्लाथाय दैफोरा खुख्रालाबायो दैमाफोरा लामाफोरथिं बोहैनानै माबायो गोदोथ' गोबां बिदिनो जायोमोन काल फाहारफोर खखालाबायो बिदिनो गुबुननि दुब्लिथिंबो हैलाङो माइ आबादफोरा गोबाङानो गाज्रि जायोमोन आरो ओ बिदिनो गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो दैज्लां बोथोराव जोंना समाबो
औ नोंथाङा आंनो दैज्लां बोथोरनि बागै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दा जोंना समाबो जाबाय हर बथबाय नालाय दोन्थलायनोसै
दे बिदिब्ला नों उनाव लोगो मोनगोन औ